औ औ खोनाबाय दे नोंथां खोनाबाय
औ नोंथां मा खालामबाय दं नोंथाङा दा
आङो दा एसे जिरायगासिनो दं आरोना दसे सम रेस्ट लादोंयै बिजाबफोर एसे नायलाबायदों आं
औ ओ नोंथांजों आङो दिनै मोनसे खोथा सावरायनो होननानै कल खालामनाय सावरायगोनना नोंथां
औ सावरायजायो दे नोंथां दे बुं
औ बे आङो दिनै आरो लिरनाय फरायनायनि बागैनो एसे सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां ओ जेनेबा गोदोन गोदो मा बायसामोन दा औ गोदो माबायसामोन दा माबायसामोन फरायनाय लिरनायनि ओ बेलायाव ओ नोंथांजों एसे सोंजागोन नामा आङो
औ दे
नं औ औ नोंथाङा मा मा जेनेबा फरायनायनि बागै गोदोनिफ्राय दासिम मा माबायदि सोलाय सोल' नुदों बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो
औ नोंथां गोदोनि आरो दानि फरायनाया गोबां सोलायबोबाय औ गोदोयो जोङो माने ओ फरायनाया गोदोनि आरो दानि गोबां माने आलादा आरोना साननो थाङोबा ओ गोदोनि दिनाव माने गारि मथर गैयि दिनाव माने जोंनि ओनसोलाव माने द्राय बिदि जौगानाय फरायनायनि फारसे जौगानाय बेबायदि ओ जायाखैमोन आरोना जों नुनायसिमाव आरो ना ओ जेब्ला जोङो ओ उन्दै सममोन माने अब्ला जोंनि ओ ओ जोंनि माखासे गेदेर फोरा माने जोंनि सिगाङाव बुङोमोन आरो ना गोदोनि दिनाव माने दानि बायदि ओ बिदि सुबिदा गैयामोन। जेनेबा गोदोनि दिनाव गारि मथ थर गैयामोन गोजान जायगायाव फरायहैनोबो माने ओ जायफ फोरा निखि उम सुबिदा मोनामोन आरो ना सुबिदा मै गैयामोन। माने गुबुन जाय गायाव फरायनो थांनो गोनांबाथाय थाखा फैसानि माने गोदोनि दिनाव बांद्राय एसेबां जौगानाय गैयामोन नालाय थां नो हायामोन। ओ बि ओ फरायनो गोसो दंबाबो गोरों फरायसाबाबो गोदोनि दिनाव फरायहैनो हायाबा माने गोजान जायगायाव फरायहैनो हे बा खाथियाव माने कलेजफोर इउनिभारसिटिफोर गैयामोन जाहैदों। बेनिखायनो गोदोनि फरायनाया दानिजों माने गोबां दिफारेन्स आरोना गोबां माने फाराग दङ। गोदो माने गोबां गोरों गोरों माने ओ सुबुंफ्राबो बेबायदि सुबिदा मोनिनि थाखायनो फरायनो हायाखै जाहैदों। ओ दानि बायदि खा खाथियावनो कलेज स्कुल इउनिभारसिटि गैयामोन। गोजानाव थांना फरायनो गोरों जायोमोन आरो मबाइलफोर गैयामोन खबर लानो। ओ मबाइलफोराव दा जेरै ओमफ्राय ओ जायगाखौ नुवा ओमबाबो जोङो मबाइलावनो नायनानै मा बायदि जागोन बबेहाय दङ मिथिनो मोनोन गोदोथ बेफोरबायदि मि मिथिनो मोनामोन रेदिअफोर दंमोननो बेफोरावसो खोनासंलाबायनानै माने ओ जायगाफोरखौ माबा माबानानै थाङोमोन जाहैबाय टेलिफनफोरजों दानि जुगाव मबाइल बो फैबाय बिदिनो गारि मथर फारसेनिफ्राय फेसिलिटिया मोजां जाबोबाय बेखायनो जोङो गोसोबायदि फरायनो हायोन आरोना ओ गुबुन दाबसे जायगायाव दिल्ली मुम्बाइफोराव थांनोबो जोंनो गारि मथरनि फैसा थाखानि मे बांद्राय एसेबां प्रब्लेम गैला आरो जायगा औ ओ संनानै मोन हैनिबो जेबो ओ माबा गैला आरोना प्रब्लेम गैला औ माने जायगा खौ संदाननानै मोनहैयो आरो फरायनाय बिथिङावबो गोदोयो मा फरायबा मा जागोन बेफोरखौ बांद्राय मोजांहाय मिथियामोन जाहैदों जायखिजाया फरायनांगौ फरायदों बेफोरबायदि बिदिमोन जाहैदों ओम दानि जुगावथ' लाइ बबे लाइनजों खारोबा गावनि आथिंआव गसं संनो हागोन बेफोर सुबिदाखौ माने दा मोनथिजोबो आरोना
औ औ
गोदोनिया आरो ओ मोनसे एल पि स्कुलाव माने गोबां गामिनि फरायफिसाफोरा फरायोमोन जाहैदों
औ औ
ओ मोननै मोनथाम मोननै मोनथाम गामिजोंसो गंसे प्राइमारि स्कुल बा एल पि स्कुल दङमोन जाहैदों बेयावनो माने थाबाय थाबाय थांनानै फरायहैयोमोन जाहैदों आरो गोदोनि फोरोंगिरि फोर जोबोद बुयोमोन जाहैदों बेनिखायनो सोरबा सोरबा बे माने फरायनो स्कुलाव थांनो गिनानै फरायासै बि जाहैदों आरोना आरो मार्कफोरखौ नायबा मार्कफोरफोरखौ नायोबा गोदोनि आरो दानि जोबोद फाराग आरोना मार्कआबो गोदोनि बायदि बिदि नंला दानिया खेन बेफोरबायदि मोनजोबो ना था गोदोनिया फास खिनिखौनो जानो माने जोबोद गोब्राब मोनजाहैदों आरोना। औ आं दा आं बेखिनिखोनो बुंबाय आरो दा नोंथाङा नों थांनि मोन्दांथिखौ बुंदो।
अ ओ बे आंनि मोनदांथि होननानै बुङोब्लाथाय गोदोथ' माने ओ जोङो ओ मोर आं मिथिनाय बायदिबा एल पि स्कुलखौबो फरायनो थाखाय माने गोजानाव थांनांगौ बिदि होननानै खोनानो मोनदों आरो आं नोंथां। जेनेबा ओ दाब नै नोंथाङा दानि बुंनाय बायदिनो दाबनै दाम थाब गामिजों मोनसे स्कुल ओ गोजान गोजान थांनांगौ आरो बेवहाय जेनबा जिरायनोबो ओ माबा गैया बेन्स गैया बिदि माने बस्था सस्था लांनानै जिरायनाय बिदिखौ आङो मिथिदों आरो नोंथां आरो फोरों खेयां माने एसेबां फोरोंगिरि गैया। ओ एसे खम ओ आरो जेनेबा दानि बायदिथ' लाइन फेन बेफोरबायदि देक्स्क बेन्स खुबिदा गैयामोन होनना मिथिगो आरो आं नोंथां। आंगो ओ जेनेब बा गोदोथ' बेफोरबायदि प्राइभेट स्कुलफोरबो गैयामोन नालाय स्कुल कलेज बिदि नाथाय आथिखालावथ' माने गोबां प्राइभेट स्कुल कलेज आरो टिउसन लानायनि माने जेबबो माबायानो प्रब्लेमानो गैला ओ गोसो बायदि माने रोंगौथिखौ लानो हायो आरो जेरैबाबो। दानि जुगाव बे बेफोर फाराग खौ नुनो मोनदों आरोहाय बे रिजाल्ट फोरनि बाथ्राखौ होनबाथ' जेनेबा ओ जेरैबायदि सुबिदा मोनदों आथिखालाव ओरैबायदिनो माने नाम्बाराबो मोजा बुहुत गोबां मोज जां मोजां नामबारजां माने गथ'फोरा पास खामनायखौ नुनो मोनदो आरो नोंथां ए औ आरो ओ जेनेबा गोदोनि दिनावथ' मा सिफ्रा एसेबांहालागै गोदोरहालागै गामिनि गफानि मानसिफोरा फरियिनो माने सान्सखौनो मोनासै आरो नों थां बेनिखायनो एसे इदि फरिनानै दोनथ'नानै आबाद मावनाय फालांगि मावनायाव ओ हाबसोना थानाय नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां नाथाय आथि खालावथ' माने ओ गो गोबां सुबुङानो माने ओ गोदोर गोेदोर दिग्रि खौ लानायखौ नुनो मोनदों आरो औ। बिदिनो आथिखालाव थ' आरो जेनेबा गामि गंसेयाव गंसे गरे स्कुल बिदिनो ओ जानाय लोंनायनि खाबु होदों बिजाबनि खाबु होदों बे ओ बिजाब जानाय लोंनाय बिदि द्रेस बादि सब माने होजोबदों आरो गोदोनि दिनावथ ड्रेसबो गैयामोन होनना खोनानो मोनदों आं नोंथां। ओ माने जोंनि बाबामोनखौनो जेनेबा गामसाफोरसो गाननानै स्कुल कलेस नानै मिथिनो मोनदों आरो आङो। सेन्देल गैया मा गैया बिदि मिथिनो मोनदों आरो।
औ
औ ओ जेनेबा दानियाथ बांसिन बिनिखायनो माने फरियनायखौबो गिदिर फरियो नालाय जों नेबा साख्रिफोरनि बिथिङाव बो माने गोबां सुबुङानो माने साख्रिबो मावनो मोनदों आरो गोदो आरो बिदि स्कुल कलेजनि आंखालाव फरिनोबो मोना। ओफ्राय खायसेया ओ फैसा थाखानिबो आंखाल गोजानाव थांनोबो गारि गुरानि भारानिबो प्रब्लेम ओ बिनिखायनो माने बांसिनानो साख्रिखौ मोनाखैमोन होननानै बुंजायो आरो नोंथां। आथिखालाथ ओ सोलोंथाइनि थाखाय गोबां गोबां जायगायाव थांनाय दङ ओ फरेनफोरावबो थांनानै फरिनाय दङ जेनेबा स्टेटनि बाहेरावबो थांनानै फरिनाय दङ। बिदि आरो नोंथां बिदिनो जेनेबा रुजुनानै नायोब्ला गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ नायोबा दानिफोरा माने। गोबां पारसेटनो दानिया फरिनाय दङ आरो नोंथां। औ
औ बेफोर बायदिनो माने ओ गोदोनि आरो दानियाव ओ गोबां फाराग नुनो मोनो गोदोनिया आरो फराय होननानै बिमा बिफाया माने थिनामोन जाहैदों आरो। माने जाय फरायनो गोसो बियो माने गाव गोसो जाना फरायाबा बिमा बिफायाथ गोदोनि फोरा माने जेबो रोङामोन जाहैदों। ओ स्कुलाव थां होनना बुङो थांबा थांबाय थाङाबा गैया बेफोर बायदि जाहैदों। आरो स्कुलाबो गोजान जाहैबाय नालाय थांनो बो गोबां असुबिदा मोनो जाहैदों माने अखा बांखा सिजानाय गारि मथर गैया ओ साथा गंसे बायनो हा हाया गसला जि जोम मोजां गाननो हाया बायनो गैया माने गामसा न फोरजोंनो लेंथि थेबलाबायनानै गाननानै थाङोमोन जाहैदों आरो माने हायाबा नाथाइ फोरोंगिरिया जोबोद बुयोमोन जाहैदों बेखायनो गिनानै खायसे खायसे फरायसालियाव थाङासै जाहैदों आरोना बिदिनो गोबाङानो ओ गोदोनि दिनाव फरायनाया जोबोद खममोन आरोना गुबुनारि रावजों जोंसो फरायोमोन होननानैबो आं मिथिनो मोन्दों आरोना गोदोनि जोंनि आबौ आबैमोना माने गावनि रावजों फरायनो मोनाखै आरोना सोरबा सोरबा
औ औ
खौ आं मिथिदों आरो बेनिफ्राय दा जेरैहाय फरायनो सुबिदा मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनि बे नाम्बार मोननाय ओ जोंनि बे मार्कसिट मोननाय बेफोरबो माने मार्कआबो जोबोद बुरजा बुरजो जादों जेरै ओ सुबिदा एरैहाय जोङो साख्रिफोर बो लानो हादों आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो न'खर फोराबो दा जौगालांबाय जोंनि सोलोंथाइ फारसेनिफ्राय जौगालांबाय आरोना गोदोनि दानि फरायनायखौ नाय बेफोरबायदि आरोना फारागा
औ नोंथां
औ नोंथां अब्ला नोंथां दिनैनि औ राय्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ना
औ नोंथां नं थांजों रायज्लायनानै गोबां मो माने सोलोंथाइनि खोथा मिथिनो मोननायनि थाखाय जबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
औ गोजोन्थों।